नोंथांजों नोंथा
औ नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोना मामोन नोंथां
औ औ ओ नोंथांजों ओ आथिखालनि जे गेलेमुनि जि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
आथिखाल आरो औ औ ओ बिदिब्ला आथिखाल औ औ आथिखाल गेलेमु बिथिङाव माने गेलेमुवा जोबोद माने जौ जौगाबाय आरो गेलेमु बिथिङाव माने जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना गोबां गोसो होनायखौ जों दायो नुनो मोनो दा ओ बर'फोरनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ जुदि जोङो सावरायनो थाङोब्ला बर'फोरा माने गोदो गोदाय माने गामि गफानि जि फिल्डफ्रावहाय ओ नाइरें जुमब्राखौ गेलेजेेनदोंमोन बा नारें जुमब्रा माने मोनाब्ला बिथांमोना बायदिसिना माने माबा जि जिनि बा पेकेटनि बिदि गुल थफ्ला खालामनानै बेखौ जोंना गेलेनाय बेबायायसा जोङो ओ गोदो ओ खोनाखेरदों बा जोङो बिदि मोनदों नाथाय दायो फैयै फैयै जि जोंनि माने बर'फोरनि जि गेलेनाय बादायलायनाय दोरोङारि माखासे जोंहा बाथा गेलेनाय ओ बा जोंनि खमलायनाय बायदिसिना जोंहा बर' हारि दोरों गेले नाय बेफोर माने दङमोन नाथाय दायो मोजां मोनसे समाव दायो जोंहा फैबाय जोङो दिनै फुटबलनि खोथाखौ बुङोब्ला गोदोहाय जेरै नारेंबल दायर जुमब्राखौ गेलेनाय जायोमोन आथिखालाव जोंनि ओ लाइमोन गथ'फोराय मोजां मोजां माने फिल्डफोरावहाय गेलेनानै दायो माने आसाम ल' नङा जोंनि नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव माने जोलुर गेलेग्रा जोंहा गेलेगिरि ओंखारबाय आरो जोंनि हारिनि जे नाम बेखौ बिथांमोना खालामनो हादों दा दिनै जोङो बुंनांगोन दुर्गा बर'नि खोथा हलिचरन नार्जारिनि खोथा बिथांमोना आइ एस एल गेलेनानै जोबोद माने मुंदांखा जादों आरो बिथांमोना गावबा गावनि जि थां ना थानाय राहा बेखौ खालामनो हादों
दा नोंथाङा मा सानो बेनि सायावहाय? माबायदि मोनदांथि
नोंथाङा जि बुंदों सैथोखौनो बुंदों। जों गेलेनाया जों गोबां दावगाबाय आथिखालाव गोदोथ' जोङो ओ जों नारें जुब्राजोंनो गेलेनानै जों देरै देरबोबाय। थिग बिदिनो आथिखालाव जेरै जौ गानायजों दिनै गोबां मानसियानो दिनै ओ गेलेनायजों जिउ राहा दानो हादों। आरो नोंथाङा नाम जेरै मुंख'नानै होलांबाय बिथांमोना दिनै गाव गाव गावनो लाइफआव जेरै बिथांमोना ओ माने गसंथेनो हाबाय आरो। थिग बिदिनो जोङो फुटबल जों लोगोसे जों आसारि गेलेनानैबो दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां गेलेगिरि बिथांमोना दिनै गभमेन्ट मावनानै दङ जाय बिथांमोना दिनै ओ इन्टारनेसनेल आक्सारि गेलेगिरि बिथांमोना दिनै गावबा गावनि जेरै गेलेनायजों मेडेल लाना फैनानै दिनै बिथांमोना सोरबा बि एस एफ सोरबा आसाम रायफल बिदिनो सोरबा सि आर पि एफ बिदिनो रेलवे पुलिस रेलवे बिफानाव बिदिनो गोबां ओ माने जोंनि ओनसोलावहाय गोबां माने बिदि जब मावनाय दोंङो आरो गेलेनायजोंनो बिथांमोना दिनै जोबोर आर थानि कारनआवनो जोबोद मुंदांखा जेरै इउ एस ए ओ इणड'नेसिया नेपाल गोबां जायगा चाइना गेलेनानै दिनै ओ जाफुंसार जानो हादों आरो बिथांमोना गोरलैयैनो दिनै गभमेन्ट जबखौ आवग्रिनो हादों आरो बिदिनो बिथांमोना जिउ खांबाय दं आथिखालाव आरो जोंनि फैबाय थानाय इयन जेनेरेसनफ्राबो दिनै फुटबलखौ गेलेयो थिग बिदिनो काबादि खमलायनाय बेफोरथ' जोंनि गोदोनि फ्रायनो गेलेबोनाय जायखौ जोङो खमलायनायाथ' गोदो बर'फ्राबो गेलेयोमोन नङा होमबा बियो दोरोङारि गेलेनाय जायखौ ओ जेरै बाथा गेलेनाय बेफोरो खमलायनाय गेलेनाय काबादि गेलेनाय बेफोरो जोङो बर'फोरा गोदो गेलेबोयोमोन आरो गिला गेलेनाय नङा होमबा नोंथां? दिनै नाथाय बे फोर रोखोमआनो दिनै ओ माने प्लेटफर्माव फैबाय बर'फोरा गोदो बिदिनो गाव हिसाबै गावजोंनो रंजा जानायजों गेलेनाय हिसाबैसो गेलेयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो बुहुमनि दरबारावबो बियो कम्पिटिसन गेलेनायाव फैबाय आरो। नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो बुंनो थाङोबा दिनै खमलायनाय जुदु गेलेनायखौ जोङो रेस्लिंखौ दिनै बेखौ गेलेनाय जायो। थिक बि बिदिनो जोङो गोबां जा जिउ खुंनो हादों दिनै दावगानायदों दिनै जोंनि क्रिकेट गेले दनै बिथांमोना दिनै गोबां राङाव बिथांमोना बायजायो। गेलेनानै नङा होमबा बेफोरबो जोंनि आरो गेलेनायखौ जोङो बर'फोरा गेलेनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो गेलेयो। आरो लोगोसे बर'फोरा गाव खेला दुला साख्रि बाख्रिनि थाखायल' गेलेया गावनि देहाखौ खौबो राफोद गावनि देहा सोलेरखौबो स्ट्रं खालामनो थाखायबो बर'फ्रा एक्सारसाइ सायस बिदि गेलेनायखौ जोङो नुबोगासिनो दं आरो मानो साफ्रोमबो मानसियानो जेनेबा साख्रि लानो थाखाय गेलेया गाव गावनि देहाखौबो मोजां फिदनेस गु फुं देहा लाखिनो थाखायबो जों गेलेनाय जोङो बाहायबोनायखौ नुयो आरो। जोंबो बिदिनो जेनोबा दिनै गेलेगिरि मोजां जानो हायाखैब्लाबो जों दिनै ओ बिदिनो गाव गावनि खेला दुलाखौ जों एसे एनै जोङो गेलेनानै जोङो देहाखौ ओ माने गोख्रों खालामनानै लानो हादों आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बो बिदि ओ गेलेनानै गोबां जाफुंसारनाय
उम उम उम नंगौ नंगौ ओ नों थांनि सोंथिया थारैनो जोबोद मोजां। जोङो गेले गेलेनाय बिथिंखौ जोङो ओ माने जोबोद दायो ओ माने गुरुत्तपुरन जों सावरायगासिनो दङ। दायो जोंनि ओनसोलावहाय गेलेनाय बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोराहाय बिराद माने गोख्रों बा बिराद माने एक्टिभलि दायो जोंनि लाइमोनफोरा माने बाहागो लायो। जेरै नोंथाङा एसे आगोल' बुंबाय जे आर्सारिनि खोथा जोंनि ओनसोलावहाय आर्सारि गेलेनानै गोबां साख्रि मोननाय बिदि जोंनियाव गेलेगिरिफोर दङ। नोंथांखनो फोरमायना आङो गोजोननाय मोनगोन जे ओ आर्चारियावहाय फार्स्ट एसियान गेम गेलेनाय जोंनि ओनसोलनिनो ओ थरायना ओ जोंहा प्रमिला दैमारि बिथाङा गेलेदोंमोन एसियान गेम्सवहाय। ओ दा बिथाङा गेलेदों आरो बिदिनो ओ इन्टारनेसनेल लेभेलनि जोंहा प्लेयार दङ हेमानि बर' सनजय बर' आरो गोबां जोंहा गेलेगिरि बि बिदि दङ आरो आर्सारि बिथिङावहाय आरो जोङो जि बक्सिंनि बिथिं बेयावबो जोंनि बर'फोराहाय गोबां माने गेलेगिरि दङ नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेल जेरै अंकुसि था बर'नि खोथा जमुना बर'नि खोथा। माने गोबां आरो ओ निउ जेनेरेसन जोंनि लाइमोन फोराहाय दायो आरो गोबां माने बिदि उजिदों आरो। दा ओंखाय माने नायोब्ला जोङो एज ए हल बर'फ्रा माने गेलेनायाव बिराद माने फिजिकेलि फिट जोबोद माने सिथ्रं माने गेलनो हायो आरो माने गुबुन जों माने माने बेखौ मा होनो बेखौ फेर फाथिनो हायो। फुटबलावनो जा गोबां जोंहा बिदि मुं माने खामायनो हानाय मुं मोननो हानाय गोबां गेलेगिरिफोर दङ। जेरै बिन'द ब्रह्ममोननि खोथा फुटबलावहाय जोबोद मोजां प्लेयारमोन बिथाङा। बै समाव माने जिगुजौ ओ आं बावबाय एक्जेक्टलि ओ डेटखौ हाय। बे समावनो मान नेसनेल टिमावहाय गेलनाय गेलेग नो हा दोनमोन आरो ब'रनिफ्राय जायाव माने आ सामनिफ्रायनो माने खममोन बा आसामनिफ्रायनो गैयामोन बे समाव माने बर'निफ्राय माने गेलेदोंमोन आरो। दा ओ ओंखायनो जोंनि ओनसोलावबो दायो जोंनि लाइमोनफोराहाय माने फुटबल रन जा बा भलिबल बा काबादि बा बक्सिं बेफोरावहाय माने जोबोद माने ओ बिदि गोसो माने होयो आरो जोबोद गेलेगासिनो दङ। ओ दा ओंखायनो गेलेनाया माने गावनि माने बियो माने बेयो माबल' नङा बेजों गावनि केरियार गावनि जिउखौ माने दानो हायो। दा ओंखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बेखौ केरियार हिसाबै दायो लायो आ
औ।
दा बेबायदि
नंगौ नोंथांमोना नोंथां बुंनायाबो सैथो जेनेबा जोङो जोङो फुटबल फोरजों लोगोसे भलिबल काबादि गोबां खेलाखौ जों बर'फ्रा गेलेयो नङा होमबा मानोना जोङो ट्राइबेल फोरा गासै खेलाखौबो गेलेनानै दिनै बुहुम दरबाराव गेलेनानै दिनै दिन्थिफुंनो हादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोर गौरब खोथा नंङा होनबा नोंथां जोंनि ट्राइबेल हारियाबो जोंनि बर' हारियाबो रावनिबो गेजेर नङा जों दिनै नों नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा आर्सारि गेलेनानै गोबां जों एसियानि मादावनो दिनै मुं खामायनो हादों नोंथांमोननि ओनसोलाव दोङो बे जोंनि हारिनि थाखायनो मोनसे आगानसे जौगानाय आरो नङा होमबा नोंथां जोङो गोजोननाय मोनदों नोंथांनि फोरमायनायखौ आरो बिदिनो जोङो इयुनावबो जोङो जोंनि गेलेनायखौ लांबाय थानांगोन आरो जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे कचिं सेन्टार खालामोब्ला मोजां जायनि गेजेरजों जाय गथ' गथाय गेलेनो लुगैदों बिथांमोना प्लेटफर्म मोनैनि थाखाय जायगा मिथियैनि थाखाय ब बोरैहाय गेलेब्रा मोजां मानसि जानो हागोन माबोरै गेलेब्ला आं जिउआव देरहासार जानो हागोन बिनि माने बिसोरो बेखौ माने डिसिसन लानो हाया जायनि थाखाय गोरों गोरा जाय ओनसोलाव दङ बिथांमोना एसे नायनानै होयोब्ला मोजां आरो बिथांमोन खौ कचिं होनानै मोजां गोजौ फारसे लामा दिन्थिनायाव जोङो गासैबो हेफाजाब होनांगोन माने जोंनि जाय गेदेर गोलाव बिथांमोना मिथिगौ गेलेनायजोंबो जिउ राहा दानो हायो फरायनायजों लोगोसे जों गेलेनायखौबो लांफानांगोन बेखौ जुदि जोंङ गथ'फोरनो गियानाव सोना होनो हायोब्ला जोङो इयुनाव आरो गोबां गेलेगिरि जों बर' समाजाव सोरजिबावनो हागोन होननानै आंनिफ्राय मिजिंथियो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौ दसे बिखौनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
नंगौ औ औ दन्थ' जायो गोजोनथों गोजोन्थों जोबोद गोजोनदोन मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै आरो नैबे